नोंथां अ खोनादों नोंथां? जोंना ओंख्रिफोरानो जोबोर बुरजामोनलै। नोंथां।
आतसा मा-मा ओंख्रि जाखो?
बयलारमोन, नाबो दंमोन आरो आलुजों फानथावमोन। नोंथां नोंसि
आलु, दालि जानोनो बालायबाय आङो। हेलौ
अ' खोनादों नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोंनाबो ओंख्रियानो बेदिनो दालि, आलु बयलार,
औ।
अ'। नोंथाङा फ्रि दंना दायो? आदसा नोंथाङा दायो फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकस लाना फैदोंमोन आरो नोंथांनिस सावरायनो- सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायनो हागोन नोंथां।
आत्सा टपिकआनो जादों बे जेनेबा जोंनि बे आथिखालनि जुगाव बे औवाफोरजों जों मा-मा मावलांनो हायो बा मा-मा लुलांनो हायो। बेफोरबायदिनि सोमोन्दैसो रायलायगौमोन आरो आं नोंथांजों। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो? हागोन। आत्सा नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायना होगोन ना?
औ नोंथां। बे आथिखालनि जुग अ' नङा औवाफोरखौ जोङो गोबां बाहागोआव खामानिफोराव बाहायनो हायो। जारै -जों नायोब्ला
आबादफोर मावनायफोरावबो जों औवाखौ बेराब्ला बे आबाद मावनायफोरनि बे सांयिफोर बानायनानै जोङो बाहायनो हायो। आरो औवाजों जोङो जों थानाय जों थानाय न'फोर जों नुनो हायो औवाजों जों औवाजों जों गोबां बुस्थुफोर बानायनो हायो जे जोङो नाफोर हमनो थाखायबो जों जेखाइ खबाइफोर बानायनो हायो आरो जों जे जों जानाय आदारफोरावहाय बाहायनो थाखाय जोङो सानद्रि संग्रायफोरबो जों औवाजोंनो बानायनानै जोङो बेफोरखौ माबानाय जायो आरोना नोंथां औ औवाफोरा जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मुवा आरोना नोंथां औवाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर गोनांथार आथिखालनि जुगाव मानोना आथिखालनि जुगाव जोङो औवाजोंनो गासै बुस्थुफोरखौ जों मावलांजोबनो हायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
जोङो औवाखौ जोंङो दानला दानलि खालामनानै जोङो जोंहा न'फोरजों न'फोर अबावबा जिलाइफोर दंब्ला जोङो बेफोरजोंनो आरो आथिखालनि जुगाव न'फोर लुनोब्लाबो बिल्डिंफोर लुनोब्लाबो औवानि औवानि हेफाजाब नांगौ जायो उम आथिखालनि जुगावथ' अवा अवा औवा नङाब्लानो जेबो नङा होननानै थां होनजायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औवायानो मोनसे औवाया जे आबादफोर जों मावनाय बेफोर बेफोराव जे माइफोराबो बारहुंखा जोंनिया मैगं थाला फान्थावफोर गायलाबायनाय भिन्दिफोर गायलाबायनाय समावहाय जे बैफोरावहाय जुनारफोर हाबिनि थाखाय जोङो बे बंफांखौ दाननानै एसे बेराम मदेल माबा एसे जंब्लिद खालामनानै जोङो दोनानै एसे हेबनानै दोनोब्ला बेफोर रावहायो जे जुनारफोरा हाबनो हायिनि थाखाय जोङो बेफोर खौ बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
जे जोङो जोंनि न'फोरखौबो साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय जोङो हौवाफोरनि जे बाउणडारिखौ जोंनि न'फोरनि बेफोराव जोङो बेरा दुमनानै हायो जे जोंनि न'फोरावबो जुनारफोरा फैनो हाया जाहाथे जोंनि बिबार फोराबो जे नस्थ' जाया बोरमाफोरनि थाखाय मोसौफोरनि थाखाय बेफोरनि थाखाय जेबो जोङो न'फोराव बायो बेरा दुमफिनानै दोननो हायो आरो ना नोंथां औवाफोरा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जे औवाफोरजोंनो जोङो नाफोरबो हमनो हायो जे जोङो बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो फिसा समावहाय दुमनानै जे बोरमाफोरखौ बोरमाफोरजों बासायनो थाखाय जोङो बेरा दमबनानै दोननो हायो आरो ना नोंथां जा वा जे औवाफोरजोंबो जोङो जोंनि न'फोरानि खामसालिफोरावहाय जे दोन दोननानै दोननो हायो आरोना नोंथां जे जोंनि न'फोराव हाबफैनाय समाव जोङो जोंनि गेटआवबो जे औवाजोंनो जोङोहायो ओ ओमफ्राय हाबजेनन्नाय लामा अब्ला बेयाव जोङो औवाजोंनो जोङो जोंनि न'आव हाबफैनो हायैनि थाखाय हाबफैनो जे मोजां समायना नुनो थाखाय जोङो बै लांगोनानि खाथियाव जोङो बै औवाजोंहाय गेटबो बानायनो हायो आरो ना नों थां नोंथाङाबो औवानि सोमोन्दै ससे फोरमायनो हागोन ना?
थां हागोन नोंथां
नोंथाङा हायोब्ला ससे फोरोंना
नों आथिखालनि जुगावथ' बेफोरबाय बिदिनो गोबां औवानि जोङो गोबां आइजें आयलाफोर बानायनो हायो। बेफोरबायदिनो न गोबां बानायनो हायो आरो ना नोंथां। ओ जोङो साननानै नायोब्ला जों दि। दि आथिखालनि जुगाव नफोर बानायनोब्लाबो बा माबा मोनसे बिल्डिंफोर लुनोब्लाबो जोङो औवानि गोबां जोबोद गोनांथि जायो आरोना नोंथां जोङो हमनानै ला जों न बानायनोब्ला जोङो। औवा गैयाब्ला जों बानायनो हाया बेफोरबायदिनो बिल्डिंफोर बानायनोब्ला जों औवाफोर औवाफोर नङाब्ला बानायनो हाया जोङो साननानै नायोदि दिनैनि बे दिनैनि जाबोबाय था औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो जों न फार न बांफोर लुयोब्ला जोङो औवानि नफोर लुयोब्ला जोङो इन्जुराबो जोंना औवानि जायो जोङो। बेफोरबायदिनो आओम-बेराफोर। बेराफोर बानायोब्लाबो जों। औवाफोर नांगौ आरो इन्जुरफोर बा माबाफोर माबायोब्लाबो जों नफोर लुयोब्लाबो इन्जुरफोर बानायनायजोंनो औवा नांगौ आरो। बेफोरबायदिनो आइजें आइला गोबां। बेफोरबायदिनो ना गुरनोब्ला जोङो औवाजों जोङो जेखाइ बानायनो जेखाइ बानाय जायो आरो। खबाइ बानाय जायो। जोङो आरो बेफोरबायदिनो गोबां। जोङो बेफोरबायदिनो जेरायग्रा फोर सियार फोर जों बानायनो हायो आरो गोबां जेफोरबायदिनो जेखाइ खबाइ आरो बेफोरबायदिनो सानद्रि संग्राय सानब्रांगा गोबां बेफोरबायदिनो बानायनो हायो आरोना नोंथां जोङो नोंथां बुंनाय बादिनो जोङो बेफोरबायदिनो बाउणडारिफ्राव बेराफोरबो होनो हायो जों जाहाथे जिब जुनारफ्रा जोंनि नफ्राव बा जोंनि बाउणडारि सिङाव हाबबोयि बेनि थाखाय जोङो बानायनो हायो आरो प्लास जोङो उम-बे बिबारफोर खौ बा जोंनि सिङाव थानाय माबा मोनसे दंफां लाइफांफोरखौ जायनि थाखाय जोंङो दुमथेना दोननो हायो आरोना औवानि जायर औवानि दारै आरो ओ हमना ला जोङो आबादफोर बा खेथिब फोर मावनोब्लाबो सौना लायो जोङो ओ सापस जोङो सबाय बिमा गायोब्ला जोङो बे सबाय बिमायावबो जोङो गन थुनांगौ जायो जे बे गन थुनायाव औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। जे जों औवाखौ दानखाव खावनानै औवा दाननानै दानखावनानै जोङो बे सबाय बिमायाव थु-थुनानै जोङो जोङो सबायबिमाखौ गायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां बेफोरबायदिनो गरसिफोर गायोब्लाबो जोङो औवाजों जोङो साङि बानायनो हायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां आबादफ्रावबो जोङो औवाखौ इउस खालामनाय जायो आरो गोब बां न' लुनायफोर बेफोरबायदियावबो जोङो गोबां औवाफोरखौ इउस खालामनाय जायो आरोना नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? थां। औ। दाबो जोङो गोबां औवाफोरखौ इउस खालामो आरोना औवा गैयाब्लानो जोंना जेबो जाया न'फोर लुनाय माब बो लुनाय बेबा माबाफोर खामानिफो रावनो जेबो जाया आरोना नोंथां ओ। नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा नोंथां? हागोन नोंथां।
जोंथ' आस दानि जुगाव गोबां जायगाफोर थाङोब्ला जोङो नुनो मोनोदि नुनो मोननिदि औवाफोरजों जोङो बे जों न'फोरखौ दरजाफोरबो होनो हायो आरो ना नोंथां जे आथिखालनि जुगावथ' प्लास्टिकफोरनि जुगबो जाबाय जे औवाफोरजोंबो जोङो जेरायग्रा मुवाफोर बारनो हायो आरो ना नोंथां जे जोङोहायो नायनो थाङोब्ला आथिखालनि जुगाव हौवाफोरनि रेनदोंफोरजों रेनदोंफोर दाननानै लानानै जोङो। जे जिरायनो हायो आरो ना नोंथां सियारफोर बानायनो हायो आरो ना नोंथां थोरसि लथाफोरजों दा जिरतफोरजों बानायनो हायो
औ नोंथां औ
आथि जों नायनो थाङोब्ला नोंथां गोबां औवानि बे मुवाफोर ओंखारनाय आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
जे आथिखालाव नायनो थाङोब्ला थोरसि लथाफोर दोनग्राबो औवाजोंनो दिरहुनबाय जेरेग्रा मुवाफोरबो जों औवाजों दिरहुनबाय जि जोम दोननोबो जों औवाजोंनो बानायबाय बैसांफोर उन्दुनो थाखाय जोंनि थाखाय गोलांनो थाखाय जों औवा फोरजों औवाफोरखौनो जों हेफाजाब लानाय जायो आरोना नोंथां। आरो जोङो माबाफोर आलायलाबायनोब्लाबो जोङो मा औवानि हेफाजाब लानानै जों बाहायनाय जायो आरोना नोंथां औ जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नोंथां नोंथांङा बोरै मोनखो दा
आंथ' नोंथां जों सावरायलायनानै गोबां जोबोद मोजां मोनबाय आरोना नोंथां नोंथांनिसिम आं जोबोद गोजोननाय थाहरबाय नोंथांङाबो जोबोद मोजां मोनदों जानो हागौ नोंथाङा एसे फोरमायना ह
नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय
होमबा एसेनोसै नोंथां हामबायसै
दा